आं खोनादों दा
औ खोनागासिनो दं आं
नोंथांना खबरफोरा माबायदि
आंना खबरफोरालाय मोजाङानो सोलिगासिनो दं दासान्दि अब्ला नोंथां नालाय
मोजाङानो दा आं नोंथांसिम फन खालामनायानो जाहैबाय आं मासे टपिकआव रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथांजों नोंथाङा फ्रि दंना
औ आं फ्रियानो अब्ला नोंथाङा होनो हागोननाा जोङो मानि सायाव एबा मानि बारै जोङो रायलायगोन
औ नोंथां आं माने बेरायनायनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन दा नोंथाङा फंनैसो बाथ्रा बेरायनायनि सायाव बुंनो हागोन नामा?
बेरायनाय होनबाथ' जोङो बेराद माने बेराद जायगाफोराव बेरायनो हायो जोङो जिथुनाखि खान्थ्रिफोर एबा हाजो फोराव जायखिया जायखिाया जोङ बेरायनो हालाबायो हायो आरो गामिफोराव न'फोरा लोगोनाव इसिनाव आरो बिदिनोसै आरो नोंथाङालाय बिनि बारै मा होननो सानो
औ बिदिनो बेरायनो बागै जोंथ' बयबो सानफ्रामबो बेरायखायो नालाय ओरै थाङो ओरै फैयो गामिफोराव बेरायो दा बिदिनो जोंनाबो माबा सिमां थायो आरोना जोंनाबो द्रिम थायो गोजान गोजानाव बेरायनो बिदिनो हाजोफोराव थांनो बिदिनो गोजान गोजान मोजां मोजां जायगायाव बेरायहैनो दा दा नोंथाङा मोनसे अबेबा जायगायाव बेरायनो लुबैदों बा थांनो लुबैदों नामा।
उम आंथ' मोनसे दड्रिम खा आरो ना बेयाव थांगोन होननानै इउ एस ए आरो ना। इउ एस ए आव इउनाइटेड स्टेट अफ आमेरिका बेयाव माने आङो थांनो लुुबैदों आरो।
औ।
बिराद गोसो जायो आरोना जोंबो जों गावनि फैसा खामायनानै जोङो गावनि गावजोंनो बिमाफोरनिफ्राय लाया लासिनो। जोङो बेरायहैनो आरो बिदिनो नोंथांलाय अबा बेरायनो सानो नामा?
औ नोंथां साननायालाय गोबां जायगा दं थांनो सानो बिदिनो हाजोफोराव बिदिनो टावां बिदिनो लादाख बिदिनो मेघालया गोबां गोबां जायगा दं आर ना। बेल' नङा गोबां जायगा दं। बिदिनो बेलेक बेलेकै बिदिनो मानालि कास्मिर बिदिनो बरफ गोेलैग्रा जायगायाव आरो गोबां गोबां मोजां मोजां जायगा दं बिदिनो बाहेर देशआवबो थांनो लुुबैयो बेलेग कान्ट्रियावबो बिदिनो माने केनेडा बिदिनो केनेडा सुइजारलेण्ड बिदिनो बेलेग बेलेग जायगायाव।
दा नोंथाङा माने। अबे अबे जायगायाव थांनो सानदों दा बायदियाव
दाथ थांनोथ सान्नानै आङो उनावसो सानगोन आर
औ।
ओमफ्राय नोंथाङा माबा बर बरफ जायगायाव थांफेरबाय नामा
औ नोंथां थांनायालाय थांफेराखैमोन
थांफेराखै
नोथांआलाय
हा हाजौ फोरावलााय
हाजोआव मेरला थांबाय नोंथाङालाय।
हाजोफोराव मा मा नुखो नोङो।
बिदिनो गोबां नुबाय हाजोफोराव। बिदिनो मैथुर माबि माबि बिदिनो हाजोखै ओरै माबाखै ओइ अरुणाचलख माबा नुहैबाय हलंगि नुहैबाय इटानगर नुहैबाय बिदिनो एयारपर्ट नुहैबाय दा माने इथानगरनिफ्राय इटानानगरखौ दा बिदिनो देनां माने थांनो सानदों आरो ना गाव गावनो खामायबा गाव गावनो बाइक लाबा थांनो सानो बयबो दाथ' दाथ' जोंना समाबो थाया नालाय बिदिनो जोंनाथ' दााबायदियाव फरायनांगौ नालाय दा जों समबो मोना आरो बिदिनो जोंनाथ' पार्सनेल बाइकबो गैयाना आरो बिदिनो जोंना फैसाफोर थाया देनां माने जों एसे गाव गावनो एसे फैसा खामायबा ओमफ्राय गाव गावनो एसे बाइक थाबा थांगोन आरो ना
औ। माने गावनि खुद फैसाजों आरो ना
औ औ दाथ' माने बिमा बिफाफोराथ' बिदि फैसा होनो हाया नालाय जोंथ' फिनोबो हाया नालाय
ओम बेरायनायनि सायाव होनबाथ' बिराद जायगा फोर थायो बेराद माने एक्सपेनभ बिराद मजा लानो नो हायो जोङो बेयावनो बेरायनाय होननाया आरो अब्ला निसिनिथिंलाय जायगाफोरा लाय माबादि खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
नोंसोरनिथिंलाय जायगाफोरालाय माबायदि?
जोंनिथिंबो जायगाया एखेसोलै गामि माने बिदिनो। बेरायग्राफोर जायगाथ' गैया ओरै गामियाव बेरायजायो ओरै माबा खै टाउनफोरख बेराय जायो आरो बिदिनोसै आरो। गामियावथ' जेबो मोजां जायगा थाखाया नालाय बेरायग्राफोर। बिदिनो गामिफोराव ओरै थांलाय ओरै फैलाय जालायलायो आरो। बेफोरावनो माने बारा गोजानथ' थांनाय जाया नालाय। आरो बिदिनो दा
जाया।
औ
सोरबा बाइकफोर एक्सिडेन्ट जालाबायबा माबा माबि जालाबायबा बेखौ गिनांगौ जायो आरो। ओम ओमफ्राय दाथ' जुलाइनि सम ना मानसिफोरा माइ गायो हालौवो नोंसिथिं नोंसिथिंलाय माइफोर गायजोबबाय नामा?
औ नोंथां जोंनिखैथ' गायजोबखांबायमोन माखासे माखासे दंबायो जोंनिखै।
ओम।
बिदिनो माने बिदिनो खोथिया फुगासिनो आरो सोरबा सोरबा बिदिनो। सोरबा आलि दानगासिनो सोरबा माइ गायगासिनो।
नोंलाय माइ गायनो रोंगौ ना
औ नोंथां रोंनायालाय रोंगौ नाथाय खोथियाखौनो बांसिन रोंगौ आरो।
ओम। सानसेयावलाय मोनबेसे आखा फुनो हागोन नोंलाय?
आं सानसेयाव बिससो
बिस?
नोंसिनिथिंलाय होनबा खोथिया मोनसे आखायाव खै थाखा होयो?
औ। दा नोंथांमोननिखैथ' गायखांजोब्बायमोन खोमा माइया।
जोंथिं दाना दै गैयाना ओंखायनो जोंथिं दा माइफोरखौ बांद्राय गायनो हायाखै आरो होनबाबो बरिं होदों आरोना।
औ
दा सोरबा सोरबा हालेवगासिनो दं आरो। जायफोरा दै दंजायो दुब्लियाव। दा जोंजोंथ' खोथियानो बांद्राय गोजौ जाबावाखै।
औ इदिनो सिगां माने बिराद प्रब्लेम होदोंमोनना बिराद खस्थ' होदोंमोन सिगां। ओरैबायदि सान्दुं गोसा दुंदोंमोन ना। माने रानख्रावजोबदोंमोन आरो हाफोरानो इदिनो माइ गायनो खस्थ'।
औ
दा नोंथाङा थ' बेरायनो थांनो सानदोंमोन खोमा अबबा। इदिनो गामिफोराव
हेलौ नोंथां हेलौ। हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां खोनायाखै माथो नोंथां। हेलौ
औ दे खोनाबाय दे। औ औ
हेलौ हेलौ आम नथ हियारिं ए भइस मेन